ओ
ए फैदों होनदां आ हरजायो दा नोंनाबो
हरबाय थायो होमबालाय हरबाय थागोन आं
खो
दानलाय हरलायबो नङा
औ दहायना आद्रा थादोंमोनना रायज्लायनाया जिखायाना आल'नानै बिखाआलनानै थानो हायाखैब्रा आङो
बांद्राय गरमाव जाजायाथ' बानलु गुन्दैया
नङा आंना दाना बानलु गोसा जानो हाखाला बिखा साग्रा जाखाबाय
उम
आलौग्रा जाबाय बिखायानो
खिनाय मानि आलौदों आंनाथ' दा
नङा आं मानो माबा बानलु माबा जानो हालाबो एकदम बिखा आलौखोजोबो
गेस गेस थाबानो जायोथ' गेसजोंसो जायो
बेखायनो ओमफ्राय ओंखामफ्राबो जासिनो हाथारिसो जालाय लांबाय बारानिबो बारा
बे नोंनाव गेस दं नुखायो आं मानसिखौनो नायनानैनो गेसनि मुलि जा गेस थाबानो बिदिनो जायो बिखायाबो
आं जायो जि गोबावसे गेसनि मुलिया जाबाबो
आहाबो जानांसिगोन
ओइ एसे नायजानो मोननांगौमोनलै मा खालामनांसै
बिखा हालौवनाया नायजादोथ' बा उनावहाय बारा जालाङोनो गेसजों गेसाबो देनजार जाम जालायनाय जायो
गेसजों थैयो मानसिफ्रा मिथियाखैबा थार थग जायो
थ' माबायदि जायो गेसा मेर्ला आलदा आलदा दंथ' सोरनाव सोरनाबा बुरि सिनस्रि रुमायनायाबो गेसनो
उदैया देरनो रोङाना आंना ओंखायनो जाबाबो।
उम
इस्ला
जाम जालायनाय दंखायोदां गेसा। गेसथाबाबो आरो बे मोखां माबाया मोखांफ्राबो मोजां जायानो।
बिखाया बांद्राय आलौ बिदि एथ' अफारद्राय बानलु जाबाबो बिदि आलुवामोन आंना। माने बे भैरबकुन्द' थांनायाव फैफिननाया बेवहाय हजम जायासैना एकदम बासआबो गारखोबाय थाबायना जोंखौ बावनो गिलु बबबावल' गेस जाखादों ओमफ्राय फैनानै आं गोबाव फैदेरदोंना गोबा खननोनो हायाखै आंनो बिखा लुजोबदों बेवहायनो
नोंसोर नोंसोरो आंनो थांनाय खालि ना
नोंलाय ज' थांनाया
ए औ होदिनखालिथ' आयं जाखांस्ला मोननि गारि गाखोनाय जाबायना जोङो जों
थुम थुम
बासाव गाखोनानै जाखादों जोंथ'
खिनायबो जाबाय जाबाय गोबानो गोबादोंमोन दा आङो जानो ओमफ्राय बे बेयावनो बिखाया नोगोखुनि मोनखादों खोमा
बे माबा गारियाबो बाज्ल'बायना जाखांस्ला मानानि थुम थुम जाबाय आरो गारियाव बांद्राय बिदि सानसे जथाबबाय थाबा गेस जाखो
बेदिनि खा लंनायानो लंनाया लौनाया लौनाया बानलु जाबानो आलौवो बानलुआ जाबानो आलौवो जाबाय गोवानायनिफ्रायनो
बानलु खम जानांगौ नै बिदिया मस्ला मस्लि खम जानांगौ
दे सिनगासिनोसै आं
नोंथ' मम' सावमिन जाबावसो बिदि जाबाबो माबायो बांद्राय जाबाय थाजाया बिदियाबो मम' चावमिना।
बेन्थ अंगारललाय हाग्लासो
बारा जाजाया बिदियाबो।।
नायनांनायजानांसिगोनलै जानाय नंला
नायजायाबा हामाथ' बिदिया गेसआबो जाम जालायनाय थायो नायजायाबा नायजा नायजा मुलि
अ मालाबा बे काजलगावनियाव थांगोन दे सिभलाव
नायजानांगौ र' आ
बेयाव बावथ' माबाखासो फ्रि खासो। नंगौ नों माइ गायखांबा थांसै।
आङो जि थारिखआव। जि थारिखहालागै थांनो मोनगोन ना मोना आं जि थारिखाव थांनो होनहरदोंमोन
औ
दि
जायखिजाया बैबो बन हरबानो जाबाय आं थांसै
उम सरल सरलफारा थांनो गोब्राबगासिनो जायोंहा गोब्रामगासिनो माइ गायनानै होलांनानै आनैया सरलपारा लाङोनो जोंखौ माइल' गायना होफै होनलागासिनो।
दानो रानजबायाय सरलफाराना
आई।
माबा स्लुइस गेटआ गाज्रि जादोंनो। होथेबाय अन्थाइस्राव खोनानै लुजोबोमोन दाख्लैसो फेसबुकआव नुदां।
होमबालाय गैला माबायानो दैयानो बन्द' जाखासिगोन बे होनोमबालाय?
ओरैनो स्राय स्राय स्राय निजा बायदि जानानै दङ।
गैखाला बे दाथ' एथथ' सान्दुं? ब
माबा सुच गेट बायदोंना मादोंनो। ब्लक जादों ब्लक जादोंना माबादों होनदों।
दे होमबा।
बन्द' खालामथ'दोंमोन दै फैग्राखौ,
ए
खर'आव गेट दं नामाथाय?
गेटआलाय थाखागोन बे गेट नङाबालाय औ भुटाननिफ्राय फैनाय गेट नङाबालाय मेनआ भुटानाव? औ
दै रानखायो बेनिखौ बन्द' खालामबाथाय।
मेनानो बिजोंसोखाबा बिनिफ्रायसो हगार हरखायो
उम
भुटान खाथि जाहैबाय नालाय
आरो बोरै बनद होबावनो मानसि थैबावबाय?
मानो?
अन्थाइ गो्लैदोंनो अन्थायाइयावनो
गोजौनिफ्राय ना बे बे माबानिफ्रायनो गोलैदोंना माथो?
खालाायनाया
आइया गलैना
ओहो गालिननानै अन्थाइ आव। सौदावबाय थैबाय ओमफ्राय गोजाव लांनानै अन्थाइ मोनसे बाइकख्लानाय दंमोनना गिदिरनो।
औ।
दैयाबो गिदिरथारमोन दलं सिङाव अ अन्थाइ सिङाव हाबनानै थाहैबाय।
इसर होनजावना हौवामोन?
हौवासो बि मोखां सोखां गुग्रबजोबाखै।
होमबालाय लोंनायसोमोन बे लोंनानै दैयाव थांबाय बे? गालिनलाबायनान अनथाइआथ अयथासार गिदिर गिदिर खालि लिमोनद्रा लखा ओमफ्राय
हारसामोननो माबा सेंग्रा
ए आंनो दाखालि बेयाव माबायाव फट' लानो थानाय थांनायाव गालिननान गोगलैनोसैमोन।
आरो बथल गोबाय दंजोबो दैयावबो आसुरितसो
बथल गोबायफ्रा औ बे माबायावनो एसे बोरै हाङा बेयावनो दङ ओमफ्राय दै देरबाथ' बियो थाखागोन ना। उम।
नेक्स्ट आव
उम।
दुगैनो होननान दैयाव हाबबाय बथल' गोबबायसो बौवजाबायब्रा।
थाखागोन बे बथल गोबायाथ' बे दै जिंनि बे बोरिया जों थोरसि सुहैनो थांनायावनो माबायदि मोनखादों बथल गोबायया हारां गाखौनो
एला बाया बे आफां थिं फैदोंमोन जोङो जों थानायनि खिथु उनथिंजाय दैयाव ओंखारदोंमोन दै दैखौ गादोंबो बथल गोबाया खोब हाबदोंबो
माबा गानाखैमोन जुथा जुथा गाना जुथा गानदोंना सेनदेल गानदोंमोन? ए
हाबजाबाय गैला दुगैनो मोनासै। ओ थैययानो बन्द' जायाखैलै। हाखानाय बायदि जादों सिखाजों हानाय बायदि जादों।
आबो इथिनानो माबायदि सेन्देलनो गब्लंलायदों सेन्देलजों सोरखिलायनाया।
खोनथ' गिलु बालु
दे जा‌ दंखायोमोन आंथ' सेन्देल गानालासिनो जि थाबायनांखादों सेन्देल ख' आब' रबिथाया गानलांनानै ओमफ्राय हाफैखायसो। एथ' मानसि थांनाय फाग्ला मोजां गार
नोङा बिसोर मानो बथल बुस्थुखौ बिदि बुख्रुबना गारबोयोथाय।
अय फासआनो बिदि जाखायोबा लोंबाय नालाय लोंबाथाय थाल मोना।
बुख्रुबोबो बुख्रुबो अइथासार दैखौसो गाज्रि खालामनो। बेफ्रावनो मानसिफोर थैलाबायायोनोसै ओमफ्राय।
दैयाबो गिदिरमोन बियो गालिनानै गोलैबाय बे गोजावबाय बे जब
माबालायनाय जाव जावनो।
दाहारबो जाहैबाय नालाय।
आरो बिदियाव दैया अन्थायालिमोनला जाखायो। बखननोनो हायाखैमोन गोथैखौनो।
मोनामलायबाय बे बेबा बेसे गोबाव जाखोमोन।
दजानाय नङा दसेनो।
दसेनो?
मानसिखौ उम लोगोफोरबो दंखायोमोन ना।
आयौ दसेनो बिदि थैबाय आरो गिलु बलु
गोग्लैबाय खर'फोराव नाङाखै बे।
अन्थायाबोथ' देनजार लिमोनलाखा
ओमफ्राय मानसिया दाब्लि जाजोब्बायफ्रा बे अन्थाइ सिङाव हाबलांबायना।
उमहो होसिन जाबाय बे फाग्ला अन्थाइजों
उम आरो दैयाबो नोगोद दाहारखामोन एकदम अन्थाइ सिं दन्द्रआव हाबलांथारदों मानसिखौनो बख'
आयसोर आव
गलांनानै।
बुसोमहैनाय बायदि जादों बे होमबालाय दाहाराबो देनजार दाहारखाना
अन्थायाबो जा गिदिरखामोन
बेखायनो दैयावबो जानला मानला खेला खालामजायालै।
बेखायनोथ' गिनांगौसो बिदियाव जानला मेनलानो।
सोरबा सोरबा जि रोंगौ मोनला बायोना गरमदों होनना।
ओंखायनो गोसोखांबाबो अब्बा थांनो अब्बा दुगैनो होनबाबो गिहरलाय लाङो आङो दाखालिबो ब थांनो ओंखारादोंमोन जोंबो दुगैनो ओमफ्राय जि मा मा सानहरोबो
आंबा गिदिंसोमोन लाना थांबा बिसोरो। आरोबाव बारा हिनजावफोर थाङालै थांबाबो सासे सानै
उम
माने बुस्थुआनो एकदम हाग्रा गेजेरावसोना
उम
सेंग्राफोर'जों जौ सोलोंहैजोबो अहायबो बथल सथल। सेयस जौ बियार लोंनायनि माबा गोजा।
उम। आंना उदैया जाला खिनिसै।
आंबा सासे हारसा हिनजाव थादेरनानैसो हाबा जानाय बिसोर फेमिलि फैदोंमोन ना। होमबासो एसे दाद मोनलायदों नङाबा सेंग्राफोर गोजामोन गिलु बालु। जौ लोंगासिनो उम। न'सो न' खाथियावसो माबानो जायगायानो न'आवसो माबा गामिसो आदा सादिन आं मुसुखा
आहाय बै माबायावलाय क'क्राझाराव सोर सोर थाङा
सानैजों होलांबाय नोंसोर
उ बिलिफांमोनाव थांदोंमोन
फैफिननो फैफिनदों
खाथि जायो बारस' दों
ए बोयो जा मोजां नुदों नोंसोरबोयो माबा लानाया
भुटाननि बायदि नुलायलायखादों दै बै न'आ हाजो नुहुर लायनाय
गुरु हाजोआ
बावखुंग्रि खाथियाव बिदि माबा न' दंमोन आरो
गैया माथो
आं जेबो थाल मोनाखै ओमफ्राय बबे साइडनि थांबानो नुलांखायो दा बेबाव
दालाय दाख्ललिनो बावखुंग्रिखौ ल' मा थांफाखै जोंजों
थांदों ओमफ्राय उनन्दुलाङो दा ओमफ्राय आ थालखौ लास्लाखै
बिजोंसो हाबदोंमोन ना अमफ्राय फैफिनायना बे न'जोंनो फैदों जोङो
ए आं जेबो थाल लायाखै
एम एल ए हस्टेल रायलायनानै खिथालायबाय आङो
आं बावबाय होनबालाय ए माने बाहेरानिफ्राय नाय होननाय नालाय ओमफ्राय सिंनिखौ बारा मोजां माबाया नालाय
बायहेरानिफ्रायनो दडन्जार नहुरखायो दाबा गोजौखा बिल्दिंसो
भुटाननि बायदि नुहरलायखादों जा साइस
फाननानै एकदम बेलेग स्टलखा नङानो फाग्लासो
ए नों दा दाखालि आंनो खोन्थालाय दा गोजौ नायखोनांलायदों होननाया
नोंङाल बे हाग्रामानि उवालसो